हेल'
अ हेल' नोंथां
अ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ फ्रि दंथ'यो दे नोंथां बुंलाय।
अह आं माने नोंथांजों जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा जेनेबा माबायदि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदों? जेनेबा बर'फोरनि ना गुबुन हारिनि
बर'फोरा बर' हारिनिनो आरो जेनेबा उम माने ओंख्रिफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा ओंख्रिखौ बांसिन जानानै नानै मोजा मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना हो।
औ हागोन नोंथां ओ जेनेबा जोंनिया बर'फोरनि ओ बर'फोरनि ओंख्रि होनोबाथ' जोंनिया अनला ओंख्रिया थाखाय थाखाथारो आरो। आरो ना
औ औ नंगौ।
गोबां खारै मैगं एबा गुबुन गुबुन मैगंफोरबो थाबावो जोंनिया ओ जेरैहाय जोङो अनला खारैखौ ओ जेनेबा जोङो अमाजोंबो सं जायो आरो बेबायदिनो जोंनिया लकेल दाउ न'आवनो फिसि मोननाय दाउ बेजोंबो सं जायो आरो ना आरो बेजोंल' नङा ओ जेनेबा जोङो। ओ ओ मा होनो औवानिफ्राय मोननाय औवा गाजाजोंबो संजायो आरोना जोबोर खद मोनजायो। बेबायदिनो जोंनिया बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो ना खांख्राइ हमबोना जाबोनाय नालाय। बेबायदिनो जोंनिया ना हमनानैबो जाबोदों आरोना औ बेबायदिनो ओ जेनेबा सबाय ओंख्रिखौबो ओ साम'जों जाबा गोथाव मोनजायो आरो ना औ बेबायदिनो ओ नोंथाङा सबायजों साम'जों माबायदिहाय सङो ओ बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। सबाइ सबायजों साम'जों औ सबायाइजों साम'जों संनो थाखाय जोङो उम गिबियावनो सबाइखौ माने रुग्रोना लानांगौ आरो बिदि खारै होनानै रुग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो ओ बेनि उनाव जों बेयाव साम'खौ होनो थाखाय जों साम'खौ गिबियावनो बेखौ
गिबियावनो जों बेखौ सायग्रोना लानांगौ आरोना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां